औ नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां?
अ खोन आरो
बिदिब्ला जोङो दिनैनि जि सावरायनो गोनां आयदा दावबायनायाव लानो गोनां माखासे बाथ्रा एबा मोनथिनो गोनां माखासे बाथ्राफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ।
बिदिब्ला जों जिहेथु
दाबसे जायगायाव जुदि दावबायनो थाङोब्ला अब्ला जों मा मा लांफानांगौ जायो एबा माबादि साखा फारा जाना थांनो गोनां जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन दा जोङो जे गुबुन गुबुन दावबायनाया जोङो गुबुन गुबुन बेसाद लांफानांगौ जायो। दा नोङो बे दावबायनायाव जि मा मा नांगौ बैफोरखौ फारसेनिफ्राय जे गावनि दावबायनाय बेगखौ एबा गावनि जायगानिफ्रायनो बायना लांफाखाब्ला मोजां जायो आरो।
जोङो जेरै हाजोआव थां हाजोआव दावबायनो थांबा जों मा मा नांगौ बैखौ हा हाजोआव जे मा मा नांगौ बेफोरखौ लांफानांगौ जायो आरो जोंहा जे
गुबुन जायगा जेरै बरफ गोनांफोर जायगा बैफोराव दावबायनो थाङोब्ला जोंहा मा मा नांगौ। बैफोरखौ लांफानांगौ जायो।
बै हाजोआव गाखोब्लाथ' बै जुथाफोराबो हाजोआव गाखोनायनि थाखाय। स्पेसिफिक जानांगोन नङा होमबा नोंथां। बै मा होनना बुङो ट्रेकिं सुस बायदि थायोना। जों जानला मानला जुथा गानलांबाबो जानाय नङा नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोङो दा बिदिनो हाजोआव दावबायनो थांनायाव। हाजोआव गानलांग्रा हाजो गाखोनायाव गानग्रा सुंथाखौ गानालासिनो नोङो जे नोंनि स्कुल एबा कलेज अफिसफोराव थांग्रा। फरमेल जंन्थाखौ गानोब्ला नों जानाय नङा बिदिनो जोङो नायबिजिरनानै जे आंनो मा मा गोनांथि जागोन बैयाव दावबायनो थाङोब्ला। बेफोरखौ जोङो साखा फारा जाना लांफानांगोन आरो।
आरो ओ जुदि जोङो बै ट्रेकिंआव थाङोब्ला दि माखासे बेवहाय जोङो जिब जुनारफोरजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां। जेरैबायदि माब्लाबा जोबोद लेवार गोनां जायगाबो मोनो जोङो। बिदिनो लेवारफ्रा जोंनि लंपेन्ट सिंजों हाबनानै मोदोमफ्राव बासथाबलाबायनानै थैफोरखौ सोबलांजोबो थिग बेफोरनि बेनिफ्राय बासायनो थाखायबो जोङो माखासे राहाफोर लानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङा बिदि मोगा मोगि जाफेरबाय नामा नोंथां?
आंथ' बिदि हाजोफोराव दावबायनो थाङाखै बे बेनो बिदि। मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो।
बै लेवारफोरनि थाखाय बासायनो थाखाय जोङो लिदस प्रटेक्टर होननाय मोनसे जि मुजा बायदि मोनो बेखौबो गाननो गोनां जायो नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ
आरो आरो जिहेथु जोङो बरफ जायगायाव थाङोब्ला माबादि राहा लानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायबावगोन नामा नोंथां?
औ दा बिदिनो बरफ गोनां जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोंहा गुदुं जाग्रा बैफोर गस्ला लंपेन्ट बैफोर बायदिखौ बायनांगोन आरो एबा नोङो लाखाना थांनांगोन आरो दा जोंहा जोंनि बे नोङो गोबां बारा थान्दा जायो ओनसोलाव गानग्रा नोङो जेकेट सुइटारफोरखौ लांबा जानाय नङा बै बरफआव गानग्रा जे बिनिख्रुइबो गुदुंसिन जाग्रा। गुबुन जेकेट एबा गस्लाफोर मोनखायो नोंथाङा बैफोरखौसो लांफानांगोन आरो बिदिनो जुन्थाफोरखौबो नोङो बैफोर बरफआव गानोब्ला नोङो गुदुं जाग्रा बैफोर लांफानांगोन लोगोसेयैनो नोङो औ
मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैदों आं नोंथां जिहेथु गोजौ हाजो बरफ थानाय जायगाफ्राव ओ माथो अक्सिजेननि बिबाङा खम जायो होननानै।
औ नों
अब्ला जोङो हां लानो हाया जायो एबा हां मोना मोना जायो। बैफोरनि थाखायबो जों माबा राहाफोर दं नामा नोंथाङा मोनथियो नामा?
औ दा जोङो जे जेरै माउन्ट एभारेस्ट बैफोर हाजोफोराव थाङोब्ला लोगोसे गावजों लोगोसे अक्सिजेन गेस बैफोरखौबो लांफानांगोन दा जोङो जेरै बैफोरबायदि हाजो आव गाखो आब्लाबो नोंथाङा जेरै हमना ला बरफ गोबां गोलैग्रा जेरै गोजौ जायगा बरफ गोलै बिब्लाबो गोजौ जायगा जेरै ले लादाख बुङो जों बैफोराव थांबाबो नोंथां थाङा बैफोर अक्सिजेन मास्क एबा अक्सिजेन टेंकि फिसा मोनो बेफोरखौ लांफानांगोन लोगोसे बेफोरनि गोबां मुलिफोरबो मोनो जे बैफोराव थांबा जे जोंहा गोबां सोलायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां? बिनि थाखायबो जोंहा पिल बेफोरखौ नोङो साखा फारा जानानै लांफाखानांगोन लोगोसे नोङो हां मोना मोना जायोब्ला बैफोर अक्सिजेन गेसखौ दसे लाब्लानो नोंथांनाव हांफैफिनगोन। बेफोरनि थाखाय बेफोरखौ गोनांथि जायो आरो
औ नोंथां आरो जुदि जोङो जोंनि हादरनि फ्राय गुबुन हादराव जेब्ला बेरायनो थाङो अब्ला बेवहाय जोङो मा मा खारिफोर एबा डकुमेन्ट फोर जगार खालामनानै लानो गोनां जायो एबा माबादि बानायनो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे माबाफोर मोनथियो नामा
औ जोंहा गुबुन हादोर एबा गुबुन कान्ट्रियाव बेरायनो थाङोब्ला जोंहा गोनांथि जायो पासपर्ट बैफोर हादोराव बेरायनो थांनो नोङो पारमिसननि गोनांथि जायो फिसआ बैफोर आरो नोंनि लोगोसे आधार कार्ड बैफोर जायखिाया डकुमेन्टफोरखौनो नोङो लांफानांगोन आरो नोंथाङा जे बै गुबुन हारि होदोराव नोङो बेसे गोबावसिम थायगोन बैफोराव बैफोर नोङो नोंथाङा हमना ला नोङो गुबुन हादराव बेरायनो थांगोन सि साननि थाखाय अब्लाबो नोंथाङा जे बैफोर फिर्जा बैखौ नोङो जिबा सान एबा जिथाम सान बायदि बारानि दाना बानायना लानांगौ आरो मानो होन्ला नोंथाङा बै सानखालि फैफिननो हायाबो जानो हानाय नङाबा नोंथाङा बेरायबावनो गोसो जाना बै सानखालि फैफिननो गोसो जाब जानो हानाय अब्लाना बैफोर खामानि होयो आरो लोगोसेनो नोंथाङा बैफोर हादोराव बेरायनो थांनायनि सिगां जे नोंथांनो मा मा दख में नांगौ बेफोरखौ लाखानांगोन आरो लोगोसे बैफोरथ' जोंनि राव बैफोरखौ बुजिया नङा होनोमब्ला नोंथां
औ नोंथां जिहेथु जापानफोर बायदि हादराव थाङोब्लाथ' बिथांमोना इंराजिबो बारा रोङा होननाय खोनादों बांसिन जायगायाव मानो गिदोर गिदोर सिटिफ्रावथ' मेन सिटियाव रोङो नाथाय खायफा खायफा जायगायाव बिसोरो इंराजिबो रायज्लायनो रोङा आरो बेवहायथ' जोंनि रावथ' सोलिखाया नालाय अब्ला जोङो बैफोर जेंनाफोरजों जेंनाफोरखौ माबादि सौसिगोन एबा बै मोगा मोगि खौ जोङो माबाददि मा होनना बुंगोन सल्भ खालामगोन बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो नामा नोंथाङा
औ दा बिदिनो जोंनि बै जे इन्टारनेट सिम बैफोरथ' बै हादोराव सोलिया बिनि थाखायनो अ बिनि थाखायनो नोंथाङा जेब्ला नोङो फ्लाइट लानानै बै हादरफ्राव थांगोन अब्लानो बैफोर जे एयारपर्ट बुङो जेराव जोंनि फ्लाइटआ बायो बैयावनो जोङो सिम बायना लाग्रोनांगोन आरो बैफोर मबाइलाव एक्टिभ खालामना लागोनङो आरो लोगोसे जों बाहायनाय जायखिजाया एप्सफोरानो बैफोराव गोबां हादोराव सलिनो नागिरा बेनि थाखाय बै हादराव सोलिनाय एप्सफोरखौ रानांगोन आरो लोगोसे नोङो जोंनि हादोर आरो गुबुन हादोरनि जे फैसा बे बोथ' बेलेग बेलेग जायो नङा ओमबा नोंथां बैफोरखौबो जों औ बै फोरखौबो जोङो सोलायना लानांगोन लोगोसेनो जों बैसोरजों रायज्लायनो हायाब्ला एबा बुजियाब्लाथाय जोङो ट्रान्सलेसन खालामनानै बेफोरखौ बुजायनो नाजानांगोन एब्ला नोङो अबेबा मोनसे हटेलाव मायबा मोनसे जानो थांदोंब्ला जुदि बैफोर हटेलनि मेनुआ इंराजि रावजों एबा नों बुजिनाय रावजों लिरनाय गैयाब्लाथाय नों बेफोरखौ मबेलावनो सोलायनानै नायनो हायो बेफोरखौ नों खालामनांगोन आरो बैफोर बैफोरनि थाखाय नोङो बेयाव थांनायनि सिगां बेफोरखौ नोङो मिथिग्रोनांगोन एबा थाखा फारा जानानै थांग्रोनांगोन आरो
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जोबनानै फैबाय नोंथांजों माखासे से बाथ्रा सावरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।